हेल' औ
खोनादों ना?
खोनादों औ
औ ओ बिदिबा जोङो टपिकखौ लानि दावबायनायनि सायाव आरो
औ औ औ
दावबायनायनि सायाव आंनो बुंग्रोनो
दे बुंदो दे
औ दावबायनाय होनोबा दाथ' जोंहा बिदिनो गोबां सुबुंफोरानो दावबायनानै मोजां मोनोना बिदि ओ गुबुन गुबुन जाय नायनानै मोजां मोनो ओमफाय मा होनो मालाबा समाव बिदिनो ओम गोजान जायगायाव बिदि दावबायनानैनो माने माखासे गोदान गोदान माखासे खोथाफोरबो सोलोंनो हायो आरो ओ माने माइन्दफ्राबो फ्रेस जायो आरो मालाबा स समाव बिदि ओ दावबायनो थांनानै बा लोगो लोगोफोरजों बा न'नि मानसिफोरजों बिदि दावबायनो थांबाथाय ओ मोजां मोनो आरो
ओं
बिदिनो ओ जोंबो माने आंबो बिदि ओ गोबां जायगाफोराव बिदि ओ जायगा नायनानै माने गोदान गोदान गोदान जायगा नायना नायनानै मोजां मोनो आरो बेनिफ्राय ओ अब्लाबो बिदि बांद्राय गोजान गोजान जायगायाव थांफेरनाय जायाखै ओरैनो जोंनि खाथि खाला थानाय जेरै शिलंफोर ओमफ्राय अरुणाचल बेफोरबायदिफोरावल' थांफेरनाय जादों आरो ओमफ्राय आसामनिनो बबेबा बबेबा जायगाफोराव बिदि गिदिंनाय जादों आरो ओरैनो नों नोंथाङा मा मा जायगाफोराव थांफेरखो एसे खोन्थानो हागोन नामा
आङोथ' थांनायालाय आंबो अरु-अरुणाचल थांबाय ओमफाय ओरै गहाटिफोराव थांबाय आरो ओरै ओमफाय ओरै मा होनो सिलिगुरि थांबाय बिदिनो एसे खाथि खाला दंबावो आरो
औ ओमफ्राय ओ मा होनो औ माने थांनानै माबोरै माने माबा मोनसे गोदान सोलोंनो मोननाय माबा माने बिदि माबायदि मोनदों एसे खोन्थादो दे
ओरैनोथ' जेनेबा थांनानै जेनेबा गोसोखौ मोजां मोनो आरो सान्थि मोनहैयो गोसोआव साननायफ्रा एसे जानगार जालाङो आरो ओरैनोथ' मोजां मोनो ओरैनो
औ औ ओ आंबो बिदिनो थांबाय शिलंफोराव ओमफ्राय जेरै अरुणाचल बेफोराव बेफोरथ' थान्दा जायगा ना लाय ओमफ्राय औ जोंनिजों रुजुनायाव माने बिसोरना जोबोद थान्दा मोजां मोनो आरो थांनानै बे नानै ओमफाय ओ गोबां गोदान माबा मोनसे सोलोंनोबो बिदि हायो जेरै हाजो जायगाफोर हाजो जायगाफोर जाहैबाय ओरै मेघालयफोराबोथ' ओमफाय बिसोरनियाथ' माने आइजोफोराबो गोबां खामानि मावो ना हा जायगायाव बा खर'आवनो माबा माबा मोनसे रुजुनानै लांनाय गोजान गोजान लामा थाबायनाय बिदि बिदि ओमफ्राय बेफोरखौ नुनानै माबा मोनसे गोदान सोलोंनो हायो आरो साननाय फैदों माने आंनाव फैदों आरो बेरायनायाव ओ माने इसोर हाजो जायगायाव थानानैनो इमान बेफोरबायदि खामानि मावनो हादों अब्ला जोङो ओ हायेन ओनसोलाव थानानै जोंबो माने बिराद खामानि मावनो हागोन माथो बिदि माबा मोनसे साननाय फैयो आरो
औ औ जोबोर
जेनेबा बिदि माबा मोनसे साननाय बिदि फैदों नामा बेरायनो थांनाय समफोराव
साननायाथ' फैयो औ एबा गोदान गोदान जायगा नुहैयो नालाय मानसि सोलाय गोदान गोदान नुहैयो औ मैयाबो जों बेरायहदोंमोन नालाय मोनसे जायगायाव बिदिनो मेरला मोजां मोजां मानसि नुबोदों आरो गोदान गोदान जेनेबा बिसिनि मावनाय दांनाय जेनेबा औ
बिदिनो जेनेबा गुबुन गुबुननि हारिमुफोर आरो गोदान गोदान मानसि लोगो मोननाय गुबुननि कालसार बिदियैनो गोबां सोलोंनो हायो आरो दा जोङो बेलेगाव थांनाय लोगो लोगो बैसोर मानसिफ्रा माबायदि मावो दाङो माबोरै जायो माबोरै थायो बेफोरखौ ओ नुयो नालाय माने सोलोंनोबो हायो जाहैदों बिसोरनिफ्राय सोलोंनो हायो आरो औ ओरैनो दायो दावबायनो माने मा मा जायगायाव थांनो लुबैबावनानै दङ नोंथाङा
आं आङो रेस्टुरेआव थांफेराखै नालाय शिलं थांनो सानदों ओरै मानासावबो थाङो लगैदा थांफेराखै बावबो औ थांगोन सम लानानै
औ
आरो दङबावो मेरला जायगा उनाव लासै लासै माबानोसै जायगाथ' जोबा बेरायनायालाय
औ
औ
जोंनाथ' माने बेरायनो लुुबैनाया जोबखाया जोङो थांनो लुबैयो आरो जायगाफ्राव औ आंहाबो बिदिनो गोबां जायगाफोर दङ थांनो लुबैनानै दङ आरो लोगोफोरजोंनो जा न'नि मानसिफोरजोंनो जा दायो ओ जोंहाबो इदिनो लोगोफोरजों दायो जुक'भेलि थांनायनि अ माने प्लेनिं जागासिनो दं आरो खिन्थु ओ थांथ'नाय जाया खै थांगोन होननानै सानदों आरो
जेनेबा बारा सहैजोबा नालाय बिदिनो गोबावजों सम लानांगौ जायो
औ माने लोगोफोरजों बिदि दावबायनानै बा गोजान गोजान जायगाफ्राव थांनानै माइन्दफ्राबो फ्रेस मोन बाय ओमफ्राय दुखु दाहा बावगारनाय बेफोरबायदिबो जायोना औ आरो दावबाय दावबायनायजों माने आथिखालावथ' दावबायनाय दावबायनायखौ माने मानसिफोरा ओह सोरबा सानो आरो थाखा फैसा गारनानै बा बिदि बेरायनानै मानानैलाय मा मोननो बिदि खायसे सानोना बिदि खिन्थु ओ बिदि आंनि बायदिबा बिदि नंजोबा अ बिदि नङा हमनानै ला जोङो मोनसे गोदान जायगायाव थांबाय बिनिफ्राय माबा मोनसे सोलोंनानै फैबाय माने ओह जायगा गिदिंबाय थाग्रा मानसिनावहा गोबां बाहेरनि अ माने नलेजफोरा बांसिन जायो बारदि आं मोनो आरो
एसे नलेज बारायो नालाय गोदान गोदान जायगा बेरायनो मोनबासो
औ मा होनो हमनानै ला जोङो बेरायालासिनो न'आवनो थाबाय थायोब्लाथ' जेबो मिथियाना न' ओ जायगायाव मा जादों मा जायाखै बेखिनिखौल' सो मिथिबाय दा बाहेरनि बाहेराव थांब्ला माबायदि मोनो आरो बिथिं जाय माने गुबुननि कालसार हारिमु बायदिफोरखौ नायनानै माने गोजोननायबो मोनो आरो सोलोंनोबो हायो हमनानै ला दा जोङो अ शिलं बायदियावनो होनबाय बा अरुणाचल बायदि जायगायावनो होनबाय ओ बेरायनो थाङोब्ला उम हमना ला बिसोरनि माबा मोनसे खेथि बाथि बिदि